हेलौ।
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां आंनि मोजाङैनो खोनादों ना। अ दे नोंथाङा ओ गिबियावनो आङो नोंथांसि सिम नि मोजां हामलनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां आंबो नोंथांखौ बे। गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय ओ नोंथाङा दालाय मा खामायदों नोंथां।
आङो ओरैनो नोंथांजोंनो बेनो ओ। कारिया एप्सआव आङो नोंथांजों ओ।
नङा नोंथां - नोंथां - नोंथां ओ माबा जोङो मा खामदों नोंथाङा दा ओरैनो दं।
आङो
नोंथां नोंथांमोननि बिलाय बोथोरा माबायदि नोंथां।
थ' जोंनिया दा मोजाङैनो दङ अखा हाहां-हाहां। सान्दुंबो दुंहांहां मोजाङैनो दङो।
औ नोंथां औ ओ ओमफ्राय। ओ नोंथांमोननिथ' अखा थान्दै दा हाथ'वाखै न नोंथां।
हाथ'वाखै हानायालाय दासान्दि थिगैनो दंथ'यो बोथोरा अखाबो हायाखै। सानदुंबो दुङाखै बेबायदिनो मोजाङैनो दंथ'यो।
औ औ ओ आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननासो फन खामदोंमोन नोंथां।
औ रायलाजागोन नोंथाङा। मानि सायाव राइलायनो सानदों एसे फोरमायदो।
औ जोंनो सोलोंथाइखौ मानो नांगौ। बा जा जोंनि थांना थासान्दि समावहाय। जोंनो सोलोंथाइया मानि थाखाय गोनां बेनि सायाव नोंथाङा एसे सावरायना होनो हागोन ना नोंथां।
ओ हागोन। हय आंनो हागोन बेनि बागै आङो। बाराथ' एसेबां सावरायनो आंनावबो एसेबां सोलोंथाइ गैया। होमब्लाबो आङो नाजागोन सम खमनि गेजेरजोंनो एसे एनै बुंनो नाजागोन। नोंथां गिबियावनो आङो ओ नोंथां।
औ।
गिबियावनो आङो जागायनोसै सोलोंथाइआ जोङो सोलोंथाइया मा।
सोलोंथाइया जाबाय जोंनि मोनसे गियान रोंगौथि। बेखौ जोङो। जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि जों सुबुं माहारिनि थाखाय सोलोंथ बेयो जोबोरैनो गोनांथि बेखौ जोङो लालांनांगौ जोङो सोलोंथाइ लाबसो जोङो गावनि बेखौ मा बुंगोन गावनि
नांगौ बायदि औ
याव बाहायनो हागोन जेनेबा माबायदि जोङो सोलिलांनो हायो जिबाव जिउखौ बोरै दालांनायनि बोरै दालांनानै जौगानो हागोन बे बेफोरबायदिनो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो सोलोंथायाइयावथ' जोंनियाव ओ गोबां बेबायदिनो गोबां बाहागो बाहागो सोलोंथाइ दङो
औ औ नोंथां
जोंनियाव ओ जेरैखि जोंनिया ओ रांखान्थिनि रांखान्थिनि बेलायाव जोंनिया गुबुन दङो जेरैखि जोंनिया राजखान्थिनि दोङो जोंनिया जेरैखि ओ हारिमु बायदिसिनानि बागैबो आयदानि बागैबो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो बेबायदिनो जोङो लालांना नै जोंनि ओ ओ जोंनि आगु सिनायथिखौ होनो हायो सोलोंथाइ लानानै जोङो सोलोंथाइ लानानै जोङो ङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन खामानि मावनो हायो गुबुन गुबुन मुखुब गोनां खामानि मावनो हायो जोङो गुबुन जायगायावबो जोङो थांनानै जेरैखि ओ हादोर हादोरमाफोराव थांनानै जोङो ओ रायलायनो हायो सावरायनो हायो माबायदि जोङो ट्रेभेल खालामनो हायो बेरायनानै जोङो माबायदि ओ जायगाफोरखौ जोङो नायागिरसंनानै जोङो मोजाङै लोगो खालामनानै लानो हायो सोलोंथाइ लानानै गिदिर गिदिर सोलोंथाइ लानानै जेरैखि जोङो सोलोंथाइ लानानै जोङो साख्रि बायदिसिनानिबो जोङो ओ आनजाद होनानै जोङो साख्रिखौ लानो हायो आरो जेथिं बेराफारसेथिं जोङोथ' ओ मा होनोखौ बिजनेसखौ मा होनगोन बेखौ बिजनेसफोरावबो जोङो मोजाङैनो जोङो ओ बेफोरबायदिनि इडुकेसन ओ जेरैखि ओ मा होनो बेखौ सोलोंथाइखौ लानानै बिजनेसनि सोलोंथाइखौ लानानै जोङो ओ सिगां फारसे दावगालांनो हायो माबायदि मावनांगौ माबायदि ओ जोङो माबायदि खालामनांगौ माबायदि जोङो सा जायलांनांगौ बेखौ जों बेयाव गियान लानानै मोजाङैनो जोङो बेखौ सामलायनो हायो बेनि थाखायनो जोंनि सोलोंथाइया ओरैनो जोंनि संसार जानायावबो गोहोम गोग्लैयो गोहोम गोग्लैयो मानो जोंनि थाखाय गोनांथि संसार जानायावबो जोंनिया जखि सासे सुबुंजों जोङो सुबुंजों रायनोबा माबाय दि रायलायनांगौ जोंङो माबायदि बेबहार खामनांगौ माबायदि जोङो आखुथाय दिन्थिनांगौफोरखौ जोङो बे सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो बेबायदिनो जोंङो गुबुन गुबुन गुबुन जोंनि ओ बाहागोआवबो जोंनो सोलोंथाइखौ गोनांथार ओ बेनिफ्राय जोङो ओ जोंनियाव बबेबा मोनसे जोङो जायगायाव थांना थांनानै खामानि मावनाय बबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै जोङो ओ माबायदि रायलायनानै माबायदि जोङो खामानि खौ मावबोनो हायो बेफोरबायदि थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ खौ नांगौ जायो नोंथां खोथाया जोंनियाथ' ओ गुबुन उन्दै उन्दैनिफ्रायनो थ जोंना सोलोंथाइ होयो गथ' गथफोरखौ दानि जुगाव सोलोंथाइखौ बहु गुबुन गुबुन गुबुन हादोर हादोरमा हादोरसाफोराव सोरनियबा ओ आवगा बिसा सोरनिबा सिगां सोरनिबा उन बेबायदिखौ नुनो मोन मोनो आरो सोलोंथाइखौ जोङो औ बेबायदिनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइ लानानै जोङो ओ गोदोर जेनेबा ओ गोदोर गोदोर जोङो खामानि मावलांनो हायो।
औ औ
बेबायदिनो जौगानो हायो। दावगा होनो हायो आरो जोबनायाव आं फंसे बाथ्रा बुंनि ओ सोलोंथाइा जोंनि ओ जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोर गोनां थार बेखौथ' जोङो मिथिखागौ बेनिखायनो जों सोलोंथाइफोरखौ जोङो ओ दावगाहोनो हानांगोन जोङो ओषलोगो नांनानै जेनेबा जोङो सोलोंथाइ गामि- गामि गामि जोंनिया फरायसालि दंना गैया बेफोरखौबो जोङो ओ नायदिंनानै जेनेबा सावरायनानै जोङो गोजौआव दावगा होनो हानांगोन सोलोंथा लादो जों हयथ' जों दा सोलोंथाइ लादों लानानै जोंहा ओ मोजाङै बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो रायज्लायनो हायो। बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जोबनायाव फंसे बाथ्रा बुंबावनि आङो जोङो सोलोंथाइखौ जोङो बेबाय ओ ओ गोबां गोनांथि बेखौथ' मिथिखाबाय आं बुंफ्लिबाय थानाय जाबाय दे जेबो नङा नोंथाङा नोंथाङा नोंथांनि बाथ्राखौ बुंफिनदो दे बेखौ सोलोंथाइनि बागै खेबसे
औ दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंनि दा दिनैनि जा समावहाय जोङो सोलोंथाइया मा मोनसे जाना फैदों मोनसे जोबोर गोनांथार आरो गोनांथि मोनसे ओ जोंनि जोंनि बे समावहाय बिब्दि जाना फैदों आरो जायनिखि दिनैहाय जोंहा सोलोंथाइ गैयामोनब्ला जोंहा मा जागौमोन खायसे रोंनांगौ जिनिसफोरखौ जोङो मा रोंनाय नङामोन आरो। आ औ औ बेनिखायनो जोंहा सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां जोङो सोलों थायखौ जोङो गोबां रोखोमै जों रोंनो हायो। जेरै जोंहा ओ सोलोंथाइनि थाखाय जोंहा गुबुन गुबुन बिफानाव रानना होनाय दङ जेरैहाय जोंहा ओ बिगियान जों सोलोंथाइ लानो हायो, इंराजियाव जों सोलोंथाइ लानो हायो। जोङो रांखान्थियाव जों सोलोंथाइ लानो हायो। समाजखान्थियाव जों सोलोंथाइ लानो हायो, गेलेनायनि सायाव जोंहा सोलोंथाइ लानो हायो।
औ औ
फैदिनो जोंहा गोबां माने ओ ओ बायदिसिना मा बाहागो-बाहागो जोंहा मा सोलोंथाइया जोंहा मा रोंनो हानायनि बा सोलोंनो हानायनि जोंहा मा दङ मोनसे सुबिदा दङ आरो दिनैनि दिनावहाय औ बेनिखायनो जोंहा दा दिनैनि जा समाव बेहाय जोंहा सोलोंथाइया थानायलाय जोंहा मा दिनै गासैबो बिथिङावनो जोङो मा नुदों जोंहा दावगानाय बा जौगानायखौ जों नुदों आरो जेरैखि जों नायनो थाङोब्ला दिनै जोंहा ओ खायसे रोंनाय आ गोबां जों फरायसा फोर नुयो खायसे जोंहा गिदिर गिदिर फरायनाय डाक टरफोर नुयो गोबां गिदिर गिदिर जों इन्जिनियारफोर फरायनाय नुयो बेजों लोगोसेनो जों गोबां मोजां मोजां आ गेलेमु जों गेलेनाय जोङो फरायसाफोर नुयो बेफोराव गासैबो माने गोबां गोआ रोखोमनि माने आलादा आलादा सोलोंथाइ दङ आरो। औ खोनादोआ नोथा? औ औ। जोंहा आ नायनो थाङोब्ला जोंहा गोदो जोंहा मा गैयामोन जोंहा गोबां सोलोंथाइ गैयामोन आरो। जोंहा नांगौ बिबांनि जोंहा सोलोंथाइ लानो हायामोन गोदोहाय। जोंहा नांगौ बिबांनि सोलोंथाइ लानो हायामोन मे जोंहा नांगौ बिबांनि जोंहा फरायसालिफोरबो गैयामोन। बेनि थाखायनो जोंहा मा गोदोहाय जोंहा नांगौ बायदि जोङो मा खालामना लानो हायामोन आ नांगौबायायदि जोङो बायदिसिना जोङो नांगौखौ जों जगायना लानो हायामोन
औ
आरो थिनि ओ मा गोबां जोंहा दिहुनथाइनि बेलायावबो जोंहा मा जायो आ रां आ फ्रायनाय जा गैयैनि जाउनाव जोंहा मा खायसे लेबेलाव एसे उनफिनना थानायखौ जों नुयो आरो दा आ सोलोंथाया जोंखो माबायदि हेफाजाब होयो होनना बुंब्ला बेफोर फैयो आरो बेजों लोगोसेनो नोंथाङा बुंबोनाय बायदिनो जोंहा आ सोलोंथाइ जुदि जोङो गावनाव थायोब्ला नांगौ थोजासे मान जों सोंलोंथाइ थायोब्ला जोंहा मा जायो जोङा गोब बां रोखोमनि जोङो मा जायगाफोर बेरेनो हायो जोंहा जायगाफोर बेरायनायाव जोंहा गोबां माने आ गोबां गुबुन गुबुन सुबुंफोर लोगो मोनो जेरैहाय इन्टारनेसनेल जोङो रेरा थाङोब्ला जोंहा मा जायो इंराजि राव जोंहा सोलोंनो लागा जायो नङा नोथा औ बिब्दिनो जोङो जुदि औ खाथ थि खालाफोर बेरायोब्लाबो जोंनो मा नांगौ जायो इंगा हिन्दी बा इंराजि जोङनो सोलोफो आ रावखौ सोहा सोलोंनो गोनांथि जायो मानो होनोबा आब बेफोरबायदि रावफोरखौ जोंहा सोलोंनानै लायोब्ला जोंहा बायदिसिना आ फरायनायावनो जा बा दावबायनायानो जा बा मोनफ्रोमबो बि थिङाव जोंहा मा जे मुलाम्फा जोङो नुयो आरो।
औ-औ नोंथा औ
आ बेनिखायनो जोंहा सोलोंथाइखौ जोङो मा मोनसे नांगौ होननानै जोङो सानो आरो
औ औ
आ दा दिनिनि दिनावहाय जोंहा आ सोलोंथाया आ जोबोर माने मोजांनिख्रुइ माने साबसिन जालांगासिनो जोंहा नांगौ बिबांनि जोंहा मा गोबां गिदिर गिदिर जोंहा दा मा नुसै जोंहा फोरों आ फोरोंगिरिफोर ओ फरायसालियाव नुसै गोबां गिदिर गिदिर जोङो फरायसालिफोर नुसै दानि जोंहा फरायसालिफोरनि जोंहा मा गैला आंखाल गैला आरो गोदोनि बायदि जोंहा आ नांगौ नोंहा आ दिनै आं बै फरायसालियाव फरायगोन आं बै स फरायसालियाव फ फरायगोन होननानै बुङोब्ला नों आसि थोननानै ओङो मा आ फरायनो थाखाय खाबु मोनो आरो जोंहा। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दिनै समावहाय जोंहा आबाब फरायसालिया जोबोर गोबां जाबाय नंगौना? आ बेनि बेनि बेलायाव बो जोंहा दिनै मा नुसै जोंहा एफ फरायसालिखौ जोङो ओ मा नुयो आ जोंहा सरकारिबो नुयो जोङो प्राइभेटबो नुयो सह बेफोरबायदि गोबां आलादा आलादा रोखोमै जोङो मा फरायनाय बा आ बे रोंगौथिखौ जों लानो हानाय जोंहा खाबु फैबाय आरो दिनैनि समावहाय
अ नोंथां ओ दा जोंनियाथ' था ओ समा सफैबाय ओ रायज्लाय बेनिखायनो आङो फ्राय मिथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आङो नोंथांनि फ्राय ओ-ओ आरोबाव खेबसे गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय बेबादिनो उसुबिदाफो फोर मोनोब्ला नोंथांजों रायलायबावगोन होननानै आङो आसा थाबाय
औ आंबो औ-औ आंबो नोंथांनिसिम बे जोबथियाव खनसेबाव ओ गोजोन हामलायनायखौ बा बेलासे समनि जा गोजान हामलायनायखौ आं बावहर रोबावबाय आरोबाव ओ जे नों थाङा बे दसे समनि गेजेरावनो जे गोबां मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय ओ जेरै सोलोंथाइनि सायाव जोंनो सोलोंथाइखौ मानो नांगौ बेनि सायाव मो जां मोजां जोबोद खोथा बुंलांबाय बिनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय मानो होनब्ला आङो खायसे रोङै खोथाखौ नोंथाङा बुं फोरमायना होलांबाय। आरोबाव आं आसा खालामबावो ओ इयुनाव जों बेनिख्रुइ आरोबाव मोजां मोजां खायसे खोथा लानानै जों सावरायबावनो मोनगोनखौ आं आसा थिबाय आरो नोंथां।
औ औ औ गोजोन्थों।